औ नोंना?
औ खोनादों।
औ दायो जोंहा टपिकआ आ बर'फोरनि धोरोमनि सायाव रायलायनोसै नामा? धोरोम मानि बर'फोरनि बिदिनो फुजा फाथाल होनाय आदब खायदाफोरनि सायाव जेनेबा बर'फ्रा मा मा रोखोमै फुजा होयो।
औ अ अब्लाबो जायो बेबादिनो रायज्ला नो हागोन दे नोंथां।
औ होमब्ला नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा जे नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि माबायदि नेमखान्थिजों फुजाफोर होनाय जायो।
अ बे अ जोंनिथिंथ' बेबादिनो बाथौ धोरोमजोंनो बांसिनै फुजा होनाय जायो आरोना जेरै ओंखाम गोरलै जानाय बेयावबो जोंनिया बाथौआवनो बांसिनै गिबियावनो बावग्रोनाय जायो आरो। आ बेनिफ्राय रैनो बा जोंनि गामियाव बाथौ फुजाबो फा फालियो। बेयावबो बेबादिनो आरो बेनि अनगायै बो बे बाथौ फुजा फालिनायनि अनगायैबो जोंनि गामियाव बे फुथलि हाबा दङना? बे फुथलि हाबाखौबो होनाय जायो आरो
अ नोंथाङा फुथलि हाबानि बारै ओ- मिथियोबा एसे मोजाङै फोरमायनो हागोन नामा? माने आं बेनि बारै दासिमावबो जेबो मिथिया आं नुफेराखैबो। नेै नोंथां जोंनिथिंजाय बेखौ फालिनाय जाया नालाय,
औ नोंथां जायगा लायै जायगाथ' जोंनि रङियायाव। नुवाब्लाबाबो माने एसे गुबुन गुबुन जायो आरो फालिनाया। खायसे जायगाफोराव दौ दिनि लानानै फैयो। नाथाय जोंनि, गामियाव बेबादि दौदिनि लानानै फैनाय जाया आरो। हो जोंनियाव थ' बेबादि गिबियावनो दौरि होननानै बुङो जायखौ, दौरि साथाम थायो आरो बे साथाम सुबुंफोरा बोसोरफ्रोमबो आरो बोसोरनि खनफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो दानावनो माइरं खांथुमो आरो गामियाव। बेनि फ्राय गं फ्रोमबो गामि ओ-नखर नखर हाबनानै माइरं खाङो आरो बेजों लोगोसेनो आरो बे दै दो-ओ-मोनसे गंसे खुरियाव ओ- दै लायो दै बे दै लाग्रा दङ ना। बे ओ- गे- माबा मा होनना बुङो बे, खौ ओ- एसे दै-दै सारग्रा लथा खोथा दङ ना? औ बे लथ थायाव ओ- दुब्रि बिलाइ लायो। बिनि प्राय दब्रि बि बिलाइ लानानै बेवहाय माइरं होयो आरो बे। ओ- लो-लथायावनो। बेनिफ्राय थुलुंसि दालायबो लायो बेयाव ओमफ्राय गंफ्रोमबो नखरखौनो। ओ बोसोरनि मा-मा नङा ओ- दाननि माने मोनफ्रोमबो दानावनो बेखौ माइरं लांनानै थाङो आरो। ओमफ्राय बेसोरो माने। औ बे सोरो बैसागोआव, माने बेखौ जोंनिया बेथ लि हाबाखौ बैसागुआवनो बांसिनै फालिनाय जायो आरो बैसागुनि ओ-नैथि मंगलबार ना बा नैथि मंगलबार नङाब्लाबो खनिबाराव लायो आरो खनिबार नङाब्ला मंगलबाराव। औ बेखौ जाय ओ दौरि साथामनि मादाव जाय गिबि दौरि बा गाहाय दौरि होननानै बुङो ना।
औ
औ बे गाहाय दौरियाहाय ओ बि ओ बिसा बांसिनै ओ बे बिबानखौ लानो गोनां जायो आरो फुथलि हाबानि।
अ ओमफ्राय नोंथां ओ फुथ लि हाबा बे ओ बेखौ होनानै। जेनेबा मानि थाखाय होनाय। जायो बेखौ माबाफोर। माने जेनेबा गाब मिनि मोजांनि थाखाय बा मानि थाखाय। दा बेफोरबायदि माबा मोनसे जाहोन। थायो नङा होनोमब्ला नों थां माने मा मानिनानै होयो आरो बे खौ
अ बेयावथ' नोंथां ओ गामिनि मोजांनि थाखायनो साननानै हास्थायनानै आरो न'खरनि मोजांनि थाख फ्रामबो गंफ्रोमबो न'खरनि मोजांखौ हास्नानै फुजा होनाय जायो आरो बे फुजायाव ओरैबायदि फोथायनाय दङ दे जायफोरबो ओ जाय फोर बिमा बिफाफोरा गथ' गैजा रोङा बेफुरा माने बे फुजायाव माने जि बुंना नानै लायो ओ खैनानै लानाय होनना बुङो ना मोनसे ओ बेखौ अ बेबायादि फैनानै लायोब्ला माने गथ' मोनो होननानै बुङो आ रो आरो बांसिनै आं नुनोबो मोनदों जोंनि गामियाव बेबादिनो जायफोरा गथ' गैजा रोङा बेफोरो ओ ओ बे रावना रावनि होननानै बुङोना आ बेसोर बिसोरनि गेजेराव माने बिसोरनि सिगाङाव बिनानै लायोबा मोनफुङो होननानै मोनो आरो जाफु फुङोबो होननानै सानो आरो आरो फरायसाफोराबो बेबादिनो जुदि गावनि ओ आनजादनि रिजालनि सायाव बा साख्रिफोरनि सायावबो जुदि बांसिनै ओ बारिफोर ओमोल गावनि नोज थाखाय साननानै ओ बोरै बियोबा मोनो होननानै बुङो आरो आरो आंबो बेखौ मिथियो आंबो गावबो ओ बे ओ गोम बिनानैनो गावनि गोसोजों हास्थायनानै गावनि नाजानाय आरो बोर बिनायजों आंबो गावनो जाफुंसारनाय बायदि मोनो आरो गावखौ आं आंबो बिनि फारसे फो फोथायनाय दङ आरो
उम
बे दि रावना रावनि बानायोना आ बेवहाय माने बेख खौ खुन्दुंजोंनो बानायनाय जायो आरो राजा रानि बानायो बेवहाय राजा रानि बानायनाय जायो आरो खुन्दुंजोंनो
ओं आमफ्राय बेनिफ्राय आ नोंथां बेखौ दैयाव फोजावहरो नामा?
औ बेखौ ओ खालि फस्लाजों न' बादि बानायना लायो ओ बेबादि न'आवनो बानायना लानानै न' न' बादि बानायनानै लायो आरो बेवहाय राजा रानि गोदनो बेहाय बायदिसिना बिबार बिबारबो होयो बिबार बावो आलारि बाथि सा हावो सोरबाफोर खैनानै लानाय दोङोबा बुध होरै बुध प्रसाद बायदिसिना लाङो आरो सोरबाफोर आरो आर'नाइ बा बायदिसिना जि जोमफोरबो खो बुंनानै लायो आरो ओ बे थांनाय बोसोरफोराव जुदि बुंनानै लायोब्ला बेखौ होफाय होफैयो आरो बांसिनै आरो सोरबाफोर दाउबो हगारनानै होयो फारौबो हगारो बेबायदि आरो
ओम जोबोर मोजां नों थां ओ जोंनिथिंजायथ' बियो जाया नाथाय जोंनिथिंजाय बिदिनो ओ जोंनिथिंजाय गोबां रोखोमनि माने फुजा होनाय जायो आरो बर'फोरनि गेजेरावनो ओ बा न'खराव माने बिदिनो ओम बिबारजों होयो माने बिबारजों फुजा खालाम मो आरो सोरनियावबा ओ बिदिनो दाउसा फारौ होनानै बोलि होनाय नेम खान्थि गैया होनबा नोंथांं बर' निया गोजाम बेखौ खालामो आमफ्रायो माखासेनियाव बिदिनो आर'ज लायो आरो सल' खननाय माने खाम सिफुं दामनानै थ' जोंनियाव बिदिनो गलाय मोन्देर दङ आरो ओमफ्राय खाम सिफ शफुं दामनायफोरनियाबो ओ बिदिनो बैसागोनि समफोराव बिसोरहाबो बिदिनो आर'ज लायो बयनिब बो न'खर न'खर आथ रो लोगोसे ओ जेब्लायबो मंगलबाराव बिसिनिया माने बिदिनो आ आर'ज जायो ज' ज' आमफा बोलिनियाव बोलि जायफोरा बोलि होयो। दाउसा फारौ होयो बिसिनियाव बिदि जेबो नु नो मोना आरो बिसिनिया खालि ओ बोसोरावहाय बिदिनो मागोनि समाव आरो मागोनि समावथ' ओ गोबाङानो होयो गोबाङानो होआ। नाथाय ओंखाम गोरलै आरो बैसागोनि समाव माने बैसागो गोनि समाव बोसोर गोदान हिसाबै ओ बोसोर गोदाननि ना मुङै माने बिदिनो फुजा होयो दाउसा फारौ होनानै ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय आरो ओ मागो मो नोङा मागो नङा ओंखाम गोरलैनि समाव बिदिनो ओ माइनावनि थाखाय बि दि होयो आरो। थ' बे मोननैखौ बांसिन बिदिनो होयो। ओमफ्रायो आघोन दाननि ओंखाम गोरलैयाव होनाय जायो आरो बोलिनिया बेसिबांल' नाथाय बे ओ। जायफोरनाखि मंगल बाथौ बिदि होयो। बिसोरनिया बिदि आर'जजों बिसो सोरो बांसिन माने मंगलबार बिदि फोराव बिसोरनिया आर'ज जायो आरो। आरो लोगोसे बिबार बा थौनियाबो बेबायदिनो ओ बिसिनियाबो ओ बिदिनो बि बारजों फुजिनाय जायो आरो बि बिसिनिया बिसिनिया दावसा फारौ जे बो होआ। सो बेखिनियानो।
औ बेफोर फुजाफोरखौ जे आरो बुङो जे माने जोंनि गामियाव मोनसे दङ आरो बेबादिनो बाथौ फुजा। ओ जिहेथु मा गोदाननि ओ गिबि मंगलबार ना? नैथि मंगलबारावबोथ' आथिखालाव ओ बाथौ फुजा सान हिसाबै फालि यो नङा होनबा बा गासैबो फरायसालिमा फरायसालि ओ बेफोर फुजाखौबो नोंथांमोननिसिमबो बा नोंथांमोननियावबो फालिनाय जायो नामा?
औ नोंथां जोंनियावबो बेफोरखौ फालिनाय जायो मानो होमब्ला जोंनियाव माने गोबाङानो ओ बे बाथौ फुजाखौ फालियो आरो गोबाङानो बे बाथौ फुजाखौ लानाय दङ। जाय फोरा माने ओ सिगां समफोराव दावसा फारौ होयोमोन बि सोरबो दायो माने सोलायलांबाय आरो बे दायो बिबार बाथौ बे आर'जखौनो होनोसै बेनिखायनो गोबां गोबां न'खरानो फालियो आरो बेखौ नोंथां। जोहा जोंनिथिं थिंजायबो औ बे फालिनाया दङ।
औ ओ नोंथांमोननिया बे बाथौ फुजा फालिनायनि अनगायैबो आरोबाव मा मा फुजाफोरखौ फालिबावो?
जोंनिथिंजाय नोंथां ओ गुदियावथ' बेफ फोरफोरखौनो फालियो जायफोरखौ माने गोनांसिन हिसाबै बर'फोरनि गेजेराव बेखौथ फालियो नाथाय दानि समफोराव नों थां ओ मुरथि फुजा खालामनायखौबो नुनो मोनसै। जोंनि गेजेराव माने बेबायद दिनो ओ दानियाथ' न'खर न'ख खर बयनियावबो गारिफोर गो थायो नङा होमब्ला नोंथां स' बेफोरनि थाखाय खरफोराव बिशवकर्मा फुजा जायखौ होनो बेखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो माने न'खराव बेफ फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोस जे ओ लोखि फुजानि समावबो ओ न'खराव बिद बिदिनो माइ गोरलै लानानैहाय फुजा होनायखौ नुनो मोनो आरो आरो लोगोसे बेबायदि बिदिनो ओ खाथि गसेयावथ' बेबायदि होआ। नाथाय ओ खो थाइगिरावहाय बिदिनो साखि सावो आरो। जोंनियाव माने लामायाव बिदिनो आरो बाथौआव आरो ओंखाम संग्रा इसिङाव बिदि माने थाइगिर बिखङाव साखि सावो आरो। आरो लोगोसे बेबायदिनो ओम दायो सिगाङावथ' फरायसालिफोराव जेनेबा फरायसाफोरनि नामाव सरासति फुजाखौ होनाय जायोमोन। दायो गोबां न'खर फोरावनो माने बयनिबो न'खराव फरायसाफोर दङ बिजाबफोर दं एस बै मान ओ बिजाब फोरखौ लानानै ओ गथ गथ'साफोरखौ लानानै बयनिबो न'ख खराव सरासति फुजाखौ होनायखौबो नुयो नाथाय नोंथां बेफोरखौ गासैखौबो बाहेरायावनो होयो आरो। न' सिङाव होनायखौ नुनो मोन नामोन माने सिलायाव बिदिनो ओ अबेबा मोनसे खनाथिंजाय बेबायदि होयो आरो।
औ औ।
नोंथांमोननियावबो जायो नामा बेबायदि नोंथां?
औ जोंनि नखरावबो जोंनि न'खरावबो फालिनाय जायो बे सरासति फुजा दिना। ओ जार। बिनि अखानायै फुजानि सिगाङावनो बुटफोरखौ सोमनानै दोनो आरो। हरावनो आरो हराव सोमा अब्लाबो माने फुङावनो दुगैनानै न' बांखौ ओ सिबस्रां आरिस्रां खालामनानै लिरना लानानै माने बांसिन ओ फुजा होयो आरो। बिजाब बावनाय जायो औ।
आरोबाव नोंथांमोननिथिंजाय ओ ओ मा मा फालिबावो हलि फोरबो फालियो नामा नोंथां?
औ फालियो नोंथां। नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायमोन।
औ औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां ओ दे।